हेलौ
ओं हेलौ खोनादों ना।
आंथ हेलौ औ खोनादों।
औ खोनादों दा। खोनादों खोनादों ना?
ओं
अ नोंथांजों आङो। नै सावरायनो सानदों खोनादोंना?
औ खोनादों
टपिकआनो जादों गोदोनि आरो दानि गाननाय जोमनायनि सायाव बर'नि
ओं।
सावरायनो हागोन ना
ओं हागोन दे सोलायनो
औ। बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंना दख'नायानो। जिजाइन फोरनिया जोसा गोदोनि गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनाय। एसे बेलेग बेलेगखौनो नुनो मोननाय जायो गोदोनिया जादों न'आवनो दानानै गाननाय जायो आरो आथिखाल आलनिया जादों मेसिनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर गिदिर गिदिर आगर। गुबुनफोरनि बायदि आगरखौ जों दानाय जायो बेजों लोगोसेनो जोंहा गाम फिथायायावबो गोदो फारि लानानै जोङो। दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव जों आगर होनानै एरनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरै हाजो आगर बायदि आगरफोरखौ जोङो। हो दामसेयावनो मोननाय जायो।
औ।
बिदिनो। दख'नायावबो जोंहा गोदोनिया जादों माइदि होननानै दानाय जायोमोन। मास मोनसे गाहाम ख्रं ख्रं थालाय लायलाय सुबाबो। गोबा जालाय लायि बेफोरबायदिनो गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो मा?
औ नंगौ।
नोंथाङा एसे दानि आरो गोदोनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव एसे बुंनो हागोन ना।
औ हागोन खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों।
द नि गेजेराव ह मोनायावबोखौबा सोलायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
जों गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा न'आवनो दानानै खोनादोंना
औ औ औ खोनादों
बर बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय न'आवनो खुनदुं लुनानै जिखौ नुनो मोननाय जायोमोन गावसोरनि दख'नाखौ दानानै गाननायजों लोगोसे हौवाफोरनोबो गामसा आर'नाइ बायदि दानानै होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गोदान फैनाय लोगो लोगोनो गामिआरियाव दानानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायो
औ औ हरावनो बे आगर फिसा
हो
एसे अ गोदोनि आगरफोरा होनदों फिसा फिसा नाथाय आथिखालनि आगरफ्रा एसे गिदिर गिदिर नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ हेल'
औ खोनादों
औ नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना गुवारै
औ औ जेनेबा मा होनगोन याव दख'ना दख'नाया जाहैबाय आथिखालाव बांसिन दख'ना दानायखौ जों नुनो मोना मानो होनबा समनि आंखाल होननानै बुंनांगोन बांसिन जों मेसिन गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों बांसिन दख'ना गुबुन हारिनिखौ दानायखौ नुनो मोननाय जायो दख'ना गांसेखौ दानो थाखाय जोंहा गांसे दं आबुं महर होनो थाखाय सानसे साननैजों जोङो होनो हाया बिनिखायनो जों बांसिन उन जानायखौ जों नुनो मोननाय जा दों आरो
औ नंगौ